अ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा मोजाङैनो दंना? आजि आथिखालाव औ औ अब्ला आङो नोंथां औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां औ। अब्ला आं नों थांजों हारिमुनि माखासे सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों हारिमु माने बर' हारिमुनि सायावनो औ औ अब्ला आंनो सिगांग्रो हारिमुनि फारसे एसे बुंथिनानै होनोसै नामा नोंथांनो
जायो नोंथां। रायज्य जागोन।
अब्ला जोंङो हारिमु होनोब्ला जों बर' हारिमुनि खोथाखौनो रायलायनोसै।
रायज्लाय जायो नोंथां।
मोनफ्रोम हारियानो गावबा गाव हारिमु दं नङा होमबा नोंथां। थिग बेबादिनो बर' हारियाबो गोबां रोखोम खोमनि हारिमु फोर दंङ जोंङो मोनसे मोनसे हारिमु होनोब्ला बै हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय। आसारखान्थि नेमखान्थि समाज खान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि बैफोर गासैखौबो लानानै मोनसे हारिमु होननानै बुंनो हायो। आरो जेरै मोनसे हारियाव बैफोरो मोनसे हारिनि सुबुंफोरनावसो बैफोर हारिमुवा नुजाखायो नालाय बेखायनो जोङो हारिमुखौ मोनसे हारिनि आयनाबो होननानै बुंनो हायो थिग बेबादिनो मोनसे हारिया हारिमु गैयाब्ला बेसेबां गोजौआव जौगालांखो बेसेबां जौगालांखो बैखौ रावबो मोनथिनो मोना जोङो मोनसे हारिया बेस एसेबां गोजौआव थांखो बैखौ मोनसे हारिमुनि गेजेरजोंसो जोङो मोनथिलाङो बा बयबो गोसादलायो। बेनिखायनो मोनसे हारिनि थाखाय हारिमुवा जोबोद गोनां।
नंगौ नोंथां नंगौ नोथ थां जेरै नोंथाङा होनदोंना जे हारिमुखौ हारिखौ फोजौ मदद खालामो। नंगौ नोंथां दे बै मोनसे हारिखौ सिनायनोब्ला हारिनि जे हारिमु गाननायज जोमनायनिफ्राय लानानै बै हारिनि जे दामजुफोर लानानै बै हारिनि ड्रेसफोरखौ लानानै मोनसे मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा जेरै जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना गानो गस्ला गो गानो जोमग्रा लायो। आरो हौवाफोरा गस्ला ओमफाय ओ गामसा गानो। जोंनि आर'नाइ लायो औ दा जोंनि जे हारिमुखौ जोङो बे दख'ना गाननाय गस्ला गाननाय गामसा गाननाय बेजों जों फोथांनानै लाखियो नोंथां। आरो जोंनि जे बर' हारियाव जे जोंहा दामजु दंखायो जेरै फुं खाम जथा ओ ओमफ्राय सेरजा दङ गंगोना।
औ।
गासिबो जोङो बर' हारियाव गावनि बानायनाय ब गोदोनि आजै आजौमोननि निफ्रायनो ए ओ बानायबोनाय दामजु दामनाय बेफोरखौ लानानैनो जोंनि हारिमुवा जायो नोंथां दा बैखौ जोङो दामनानै जोङो खाम जथा सिफुंजों दामनानै जों मोसायो रंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बै ओ आर'नाइ जे जोंनि बर'नि नेरसोन जे बे आर'नाइ बेखौ मायाव बानायो माब्रै बानायो आरो जोङो आर'नाइखौ मानि थाखाय बानायो नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन ना
औ आर'नाइखौथ' जोङो बर'नि जोबोद गिदिर जोबस्राङाव जौगानाय मोनसे नेरसोन होननानै मोनथिनो मोनो जोङो बे आर'नाइखौ गुबुन जायगानि आलासिफोर फैयोब्ला जों होनाय नुनो मोनो आरो बे आर'नाइखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङ बा खुगा खुगा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों एबा जोङो गुबुन बिजाब फोरावनो जोङो फरायनो मोनदों आर'नाइखौ गोदो जेब्ला दावहारुफोरा दावहायाव थांनो थाखाय थागथियारि जायो अब्ला बै समाव बै ओनसोलनि आइजोफोरा मोनायावनो ह-हरजों हर सोंनानै बे हरावनो दानानै फोजोबथारनानै स सो जोङो बै दावहारुफोरनो खाफालाव खावखानो बा गोदोनायाव मोदोमाव खावखानो थाखाय लानो थाखाय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन बा खोनाबोदों आरो जोङो बे आर'नायाव बायदि रोखोमनि माखासे आगरफोर एरनायखौ नुनो मोनो जेरै हा जो आगर ग्रि बिबार आगर बेबादिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो दानाय नुनो मोनो नोंथाङा बे सोलिबोनाय बै बाथ्राखौ फोथायोना
नंगौनाव थां फोथायो नोंथाङा थिगखौनो होनदों जे जोंनि आर'नाइ बै आर'नाइया जों दावहारुफा बिर जोहोलावफोरनो जों गानहैयो दा नोंथाङा होनदों जे बै दावहायाव थांङोब्ला हरसेनि गेजेरावनो दानानै ओ हरो जाहाथे देरहासार जानानै फैयो आरो जेब्ला दावहायाव थांनानै ओ देरहासाद जानानै फैयो अब्लाबो जोंनि आर'नाइखौ होनानै मान बावो मान जोंनि दावहारुफ्रा जाहाथे बिजय जानानै जोंजों जोंनि जे नांनाय खिनि जोंनि गांनाय उखैनायखौ मोजां रैखा खालामनायनि थाखाय होननानै जोङो सिनायथिनायनि थाखाय जोङो मानखौ बावो दा जोङो आरो जोंनि हारिमुआव जोंहा जों सिफुं सिफुंखौ जों माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो सिफुंनि बागै नोंथांनो एसे खोन्थानि आङो दा सिफु सुबुङाबो जोंनि बर'फोरनि आजै आजौमोननिफोरनि सुबोबाय थानाय जोङो दांग्रा आगजुआव द जोंनि जे न'आवनो मोननाय बे जोंनि ओ न'खरावनो मोननाय औवा दा बे औवा थेरे होनो जायखौ जों औवा थेरेनिखौ हास'नानै दा बे औवा थेरेखौ लाबोनानै दाननानै एसे फोरानस्र'नानै जेब्ला रानो अब्ला बैखौ नांनायखिनि हास'नानै नांनाय बे हास'नानै मेजारमेन्ट खालामनानै जेब्ला बै रानफ्रुनला जायो जेब्ला बेखौ फलंनायनि मोनसे सिम फरजासिम जाफैयोब्ला जोङो अराव हांनानै ज लहा गुदुंखौ अराव हांनानै जोङो फलङो जेरै आरो बै सिफुङा जोङो जेरै खेरायाव दामग्रा दङ होनोमबा नोंथाङा खेराइयाव दामग्राया आलादा आरो जोङो नर्मेल बे गान खननाय बेयाव सुग्राया आलादा दा जोंनि जे खेरायाव दामग्रा होननानै बुङोबा जोङो सिफुंनि जे गुदुं बिदि गुदुङा मोनबा थायो नोंथां।
औ
दा बै सिफुं मोनबा जोङो जोंनि जे खेराइ मोसानाय जे बागुरुम्बा मोसानाय बा दाउस्रि देलाय मोसानाय गासिबो जोङो बे सिफुंजोंनो माने सुजोबो नोंथां। दा औ नोंथां।
मोनबा गुदुं। बुंनाय
बुंनाय
बेखौ लानानै लानानैबो जोंनाव मोनसे खोथा दङ नङा होमबा नोंथां? जेरै बर' बोराइनि रावा मोनबा बरनि आसारा मोनबा थाइगिर बि थाइगिर बिखङा खंबा बैफोरबायदि सिजौनि सिरिया सिरिबा सिरिबा बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा। जों बैखौबो होननाय खोनाबोदोंना नोंथां?
नंगौ नोंथां बेखौनो जोङो सिफुंआव माने बाहायफैदों आरो। दा बेजोंनो जोंनि आसारखान्थि जोंनि हारिमुवा बेजोंनो जालांदों नोंथां। बेखौ होननो हायो।
आरो जोङो हारि होनोब्ला जों गोसारलायो हारिमुवा गावजों गाव नंगौना नङा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंनि गामि खाथियाव माख माखासे हारिनि सुबुंफोर थायो अब्ला बै बैसोर हारिनि हारिमुवाबो जोंनियाव हाबफादेरनायखौबो जों नुनो मोनो, जेरै जोङो सोलोंनानै लानो हायो हारिमुखौ बैसोरनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो गाननानै सोलोंनो हायो बैसोरनि माखासे दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय जोंङो बैफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो थिग बेनिखायनो हारिमुआ सोलाय सोल' बेखौ रावबो होबथानानै लाखिनो हाया।
नंगौ नोंथां जेरै जोङो अनेगखिनि जोंनि दामजु। दामजुफोरखौ जों गावनो बानायनानै ओ जोङो दामो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जों सेरजाखौबो गावनो बानायनानै दामो। आरो दलखौबो जे खाम बेखौबो जोंनो ओ फिफांनिफ्राय दान दाननानै फिफांखौ दाननानै जे बै बिफांखौ। नांनायखिनि हास'नानै थुख्रा थुख्रा हास'नानै जे बैखौ जे बे बिफांखौ माने दन्दर खालामनानै बैखौ ओ दन्दर खालामनानै आरो बेखौ मोजाङै फोराननानै बेखौ बानायनाय जायो नोंथां‌
औ
बेबादिनो जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ गोदो जेबायदिमोन जोङो दा बांसिन जौगाबोनायखौ नुनो मोनबाय। जेरै जोङो बर'निनो मोसानाय बागुरुम्बा बेखौथ' जोङो मुलुगनाङैनो बय जोंबो मिथिसारजाबाय जेरै बेबायदिनो दावस्रि देलाय मोसानाय आरो माखासे माखासे दामग्रा आइजें फोराबो जोंना जि आइटेक जायजों बयखौ बयजोंबो मिथिजानाय जों बैफोरखौबो मोननो हाबाय।
औ नोंथां नोंथां आं नै बे खामखौनो बानायनो थाखाय मोनसे बिफां नायनानै दोनदों नालाय दा बेखौ दाननो नागिरदों आं बेखौ दानस'नानै जे बेखौ मैसोनि बिगुर बेखौ लायनो नागिरदों आं एसे
औ नोंथां औ औ जागोन नोंथां।
हायो औ दे